खोनादों
औ खोनादों
अह
ओ आङो बे समाव नोंथांजों ओ बर' थुनलाइनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ सावरायनो हागोन नोंथां
होनबा आंनो सावरायग्रोसै ना।
औ औ दे नोंथां।
बर'नि थुनलाइ होननानै बुङोब्ला जोङो बर' थुनलाइया माब्ला जोनोम जाग्रा बेनि सोमोन्दै सावरायग्रोनांगोन नङा होमबा। बर' थुनलाइयाहाय बर'नि हिसाबै ओंखारथारनायाथ' जिगुजौ जिबानिफ्राय एबा बर'नि फिसा अवेनखौ हमनाय जायो नाथाय बिनि सिगांबोदि जोंहा बर' थुनलाइनि सोमोन्दै जि मिसनारि साहाफोरा जोंनि - बर' थुनलाइखौ सोरजिलांबाय बिनि सोमोन्दै जोङो सावरायग्रथारनांगौ जायो आरो मानो होनबा जोंनि थुनलाइखौ बिसोरसो बुथुमग्रोनाय हिसाबै जों बिसोरखौ सावरायनांगौ जायो आरो माने बिसोरो जोंनि बर' रावजों देरलाङाखैबाबो रमान हांखोजों देरलांनानैबाबो जोंनि बर'नि माखासे खुगा मेथाइ खुगा सल' बेफोरखौहाय बिसोरो लिरनानै सोरजिलांदों एबा बुथुमलांदों जाय समाव जोंनि बर' हारिया बेबायदि थुनलाइ बुथुमनानै सोरजिनांगौ एबा थुनलाय सोरजिनो सो बुजिनांगौ बेफोरनि फारसे जेबो गियान गैयामोन बे समावबो बे समावनो एबा बे समावसो बे समावहाय मिसनारिफ्रा फैनानै जोंनि बर' थुनलाइखौहाय बोखांबाय। एबा बर'आव जि मोनसे बेबायदि गोदोनिफ्राय सोरजिनाय मोनसे एबा गोदो गोदायनिफ्राय संसार जाबोनाय मोनसे हारि आरो बे हारिहा गोबां खुगा राव दं खुगा मेथाइ दं बेफोरखौ बिसोरसो बुथुमग्रोनाय हिसाबै जों बिसोर खौ सावरायनांगौ जायो आरो बर' थुनलाइनि सोमोन्दै सावरायनायनि सिगां माने बिथांमोनहानो खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ बिथांमोनहानो सोरजि जेनबाय जेब्ला जों बिसिनि सोमोन्दै एसेबो सावालायनांगौ जेरै रेफारि सिटनि एडेल जेडि एनडारसन बिथांमोनहा माखासे बिजाब सोरजिलांदों जोंनि हारिखौ लानानै लिरनानै एबा जोंनि हारिनि थुनलाइखौ खौहाय बुथुम लांनानै बेनिखायनो बर' थुनलाइनि बिफा होननानै जोङो रेपारि रिसिटनि एन्न्देलखौबो हन्दोलखौहाय बुंनाय जायो आरो बर' थुनलाइनि होननानै बुङोब्ला बिनि उनावसो जिगुजौ जिबा मायथायाव गंगचरन कसारिनि बर'नो फिसा अ आयनाहाय गिबियै सोरजि जायो आ बेवहाय बर'नि माखासे आयेन खोथाखौहाय लानानै सोरजिदों मोन बे बिजाबा बिनि उनाव फैयै फैयै बेसेबा गोबावनि उनाव जेब्ला जिगुजौ जिगु थायावहाय बर' सत्र समिननि दाजायो एबा कटन कलेजाव फरायनाय माखासे फरायसाफोराहाय जेरै रुपनाथ ब्रह्म सतिस चन्द्र बसुमतारिमोन बिथांमोनाहाय मोनसे आफाद दानायसै जे ओ बर' सात्र सनमिलनि होननानै मोनसे आफाद दायो बे आफादावहाय सावरायनायनि गेजेरजों जे बिसोरो बर' हारिनि थुनलाइखौ जौगाहोगोन होननानै मोनसे थिरांथा लानायसै आरो बे थिरांथा लानायनि बे थिरांथा लानाय समावनो ज जेब्ला बे बर' सात्र सनमिलननि आफाद दादोंमोन बे समावनो जोंहा मोनसे फावथायबो दिन्थिनाय जादोंमोन होननानै बुंदों फावथिना जेखौ नाला बुहा होननानै बुङो बेनो जोंनि बर'नि गिबिसिन दिन दिनथिखासे फावथाय होननानैबो बुंनाय जायो बेखौ सति चन्द्र बसुमतारिया सोरजिदोंमोन बेनि उनावहाय जों मोननो हायो। बर'नि गिबिसिन खन्थाइ बिजाब ओ बाथौनाम बैसागुनि गिदु होननानै बुङो। जायखौ बर'आवहाय राव दानस्लायबा आ बाथौ आर'ज आरो बैसागु मेथाइ होननानै बुङो। बेखौ प्रसन्न कुमार बर' खाख्लारि बिथाङा लिरदोंमोन बिनि उनावहाय मोननो हायो मराराम ब्रह्म आरो रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोनहा जथायनानै दिहुननाय बे मानानि सानैजों लोगो रांनानै दिहुननाय खन्थाइ, मेथाइ जिगुजौ नैजिथाम मायथाइयावहाय सोरजिजादों। मोन बेयावहाय दङ बर' हारिनि माखासे गोग्लैसोनाय हारिखौहाय जेनेबा जोंनि बर' हारिया बै समावहाय मोनसे गाज्रि थासारियाव दंमोन एबा गोग्लैसोनानै दंमोन बे थासारिखौ बोखांनो थाखाय हारि फोजाखांनाय आरो मोनसे इसोर सिबिनाय सानस्रि बेरखांनाय बे थुनलाइाहाय सोरजिजादोंमोन आरो बे खन्थाइ मेथाइआवहाय खन्थाइ -मेथाइ होननाय लोगो -लोगो बेयावहाय खन्थाइबो दङ आरो मेथाइबो दं आरो। खन्थाइआ मोन दाइनथा दङ आरो मेथाइया मोन नैजिद'था ओ मेथाइफोर सोरजिजादों आरो बेयावहाय। आरो बेनि उनाव बेखौहाय जोंना गोदो ओ गोदोनि थुनलाइ एबा जोंनि बर'नि थुनलाइ होननाय लोगो लोगो जोंहा सिगांहाय मोननै ख गो दाव रानो आरो दा जेरै गोजाम मुगा आरो गोदान मुगा गोजाम मुगाखौ जोंहा जिगुजौ नैजिनिफ्राय लानानै जिगुजौ नैजिनिफ्राय लानानै जिगुजौ बाजिनैसिनसिम हमनाय जायो जिगुजौ बाजिनै मायथाइयाव जेब्ला बर' थुनलाइया बेाहाय आफाद दाजादोंमोन बे समनिफ्राय जोंहा गोदान मुगा होननानै हमललायदों। हमनानै लानाय जायो आरो दा गोजाम मुगायावहाय जोंहा बांसिन थोरसुं थुनलाइफोरानो लाइसिफोरजोंसो फोसावजादोंमोन आरो जेरै लाइसि दिहुननायावसो बिबार लाइसि बिबाराहाय दाइनथि बि सान्था ओंखारदोंमोन बिनि उनावहाय सति सतिस चन्द्र बसुमतारियानो ज ओ जेन्थुखा लाइसि सुजुदोंमोन ओमफ्राय ओ प्रजेन्त' ओ सरि आ प्रमद चन्द्र ब्रह्मआ जेरै स मुस्रि -मुस्रि अलंबार लाइसि हाथ हाथरखि हालला बेफोर लाइसिजों लाइसि दिहुनदोंमोन आरो बे लाइसिफ्रावसो जोंनि थुनलाइफोराहाय सोरजिजादोंमोन आरो जेरैहाय जिगुजौ ब्रैजि मायथाइ थयाव ओंखारनाय हाथरखि हाला लाइसि बे लाइ सेयावनो बर'नि गिबिसिन सुंद' सल' आबारि बे आबारि सोरजिजादोंमोन आरो इसान मुसाहारिनि
औ
बेबायदिनो दा गोदान मुगायावबो गोबां थुनलाइ सोरजिजाबायसै जेरै जोंनि बर' थुनलाइनि जे सल'मा बिजाब एबा नभेल होन्नानै बुङो। जायखौ बेयो गोदान मुगायावसो सोरजिजादोंमोन जोंना जिगुजौ द'जिनै मायथाइयावसोहाय गिबियै सोरजिजादोंमोन बे बिथां चितिरन्जन मुसाहारिया लिरनाय जुजायनाय अर सल'मायानो जोंनि बर'नि गिबिसिन सल'मा होननानै जोङो मिथिनो मोनो दा ओ नोंथांनो आं बे समखौ हगारनानै होनाय जाबाय। नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोन्दै एबा गुबुननि सोमोन्दै बुंनोबा एसे बुंदो नामा?
औ आङो बे समावहाय नोंथाङाथ' जेनाखि बर' थुनलाइनि सोमोन्दै नोंथांङा जोबोद गोथौयैनो ओ मा मोजांङै फोरमायनानै थांबाय। दा आङो बे समावहाय ओ बुंनो सा नायानो जाहैबाय सोलोंथाइ सोलोंथाइनि सोमोन्दै आङो माखासे खोथाफोरखौ बुंलांनोसै नोंथांनि सिगाङाव दा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जे ओ जोंनाहाय। ओ जे मोनसे सोलो सोलोंथायानो जाबाय मोनसे सोलोंनायनि खान्थि। जायनि गेजेरजों जोङो गियान ओ सान्थौ सोलो बायदिफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो। ओ बेयो जाहोयबाय बे मोननै प्रसेसआव जायो बेयो जाहैबाय फोरोंनाय आरो सोलोंनाय बे बिखान्थिजों बेयो बांसिनै मावफुंजायो। ओ दा बेयो जाहैबाय ओ सोलोंथायाइया जाहैबाय जोंनि देहायारि मेलेमारि आरो गासै गोसोआरि जौगानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होयो ओ जोङो सा ओ जोङो जोंनि जिउआवहाय सोलोंथाइ लानाया जोबोद गोनांथार। मानोना सासे सोलोंथाइ गैयै सुबुङा सुबुंनि जिउआ मोनसे बैथा गैयै नाव बायदि ओ बेयो बारा जेरै बारो ओ बिथिंनो थांङो ओ बेनिखायनो जोंनि जिउ आवहाय सोलोंथाइया जोबोद गोनां। ओ जो-जोङो गावखौ गसंथा होनांगौबा बा माबा मोनसे ओ खामानिखौ मोजाङै मावफुंनो थाखाय बा गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय बा समाजाव मोजाङै गोरोबनानै थानो हानांगौनि थाखाय जोंनि जिउआव सोलोंथाया जोबोद गोनांथार। ओ जोङो ओ जोंनि ओ जिउआवहाय सोलोंथाइया जेरै बुजिनायखौ जौगाहोयो। ओ माबोरै जौगाहोयो होननानै बुङोब्ला सासे सोलोंथाइ गोनां मानसियासो जे ओ गावनि जेंनाफोरखौ माबोरै सुस्रांनांगौ बा बेफोरनिफ्राय जोङो माबोरै ओ रैखा मोनो बेफोरखौ साननो हानाय जायो। बेजों लोगोसे मानसिया हा ओ जे गोब्राबनिफ्राय गोब्राबसिन साननाय ओ जे जेरैहाय जेंना सुस्रांनाय आरो बेबायदिनो ओ गावनि रांखान्थियारि बिथिङै जौगाथानाय बा गावनि ओ उम गावनि जिउखौ दानाय बा माबा मोनसे खामानि मोनफुंहोनायाव जोंखौ सोलोंथाया ओ जोबोरैनो हेफाजाब होयो बेबायदिनो सोलोंथाया आरोबाव ओ जोंखौ सोलोआरि महरै गोख्रों खालामनानै बा मेलेमारि महरै गोख्रों खालामनानै ओ जोंखौ जिउआवहाय ओ थोंगोरै गसंथानो जोंखौहाय ओ हेफाजाब होयो ओ बेबायदिनो ओ जेनाखि जोङो ओ जेनाखि सोलोंथाइ ओ बेखौ लाथारनाया गोनां जोंनि जिउआवहाय जोङो जाफुंसारनोब्ला ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गोदोनि बा दानि ओ दिनखौ जोङो सानोब्लानो मि थिनो मोनो जे सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय मानि थाखाय गोनां ओ जे गोदोनि समावहाय जोङो मिथिनो मोनो जे बै समावहाय ओ मानसिफोरा सोलोंथाइनि ओ नांगौखौ बुजियाखैमोन बे समावहाय ओ बिसोरनि ओ समाजाव संसार जानाय बा थांलाय फैलायनि राहा बा बायदि ओ बिथिंङाव बिसोरो उन जानानै दंमोन जायनि थाखाय ओ नाथाय आथिखालावहाय बे सोलोंथाइनि बिथिंखौ ओ जे नांगौ बेखौ बुजिनायनि जाहोनाव आथिखालावहाय ओ समाजारि महरै बा बिगियानारि महरै गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय जे गोदोनि मावहाय जों नुनो मोनोमोन जे ओ सोलोंथाइ गैयै समावहाय ओ जे ओ ओ हिन्जावफोर, हिनजावफोरा जोबोद गोग्लैसोनायमोन मानो होननानै बुङोब्ला बै समावहाय बिसोरनो ओ सोलोंथायखौ होनाय जायामोन बा हौवाफोरखौ बांसिन इम्परटेन्स साननानै लानाय जायोमोन जायनि जाहनाव माखासे हिनजावसाफ्रा ओ न'खर दैदेननायाव गोबां ओ लोरबां जादोंबा समाजारि महरै लोरबां जाबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव बैफोर जेंनाफोरा फारि सुस्रांजाबोनो हमदों दा आथिखालाव हौवा हिन्जावनि ओ फारागथि गैयालासे ओ गासैबो गासैनोबो सोलोंथाइनि बिथिंखौ होनायाव जोंना समाजारि आरो रांखावरि महरै जोङो गोबां न'खरफोरखौनो दावगानाय खौ नुनो मोनो। मानोना ओ सासे हिनजावनो ओ बा ओ हिन्जाव माहारिनो सोलोंथाइखौ नांथारगोन मानो होननानै बुङोब्ला ओ न'खरनि गुदियानो ओ गा हिनजाव माहारियासो होननानै बुंजायो मानो होननानै बुंङोब्ला सासे हिनजाव ओ हिनजावसायासो सासे गथ' फोरखौ जोनोम होनानै मोनसे ओ बा न'खर ओ फेमिलि बेखौ ओ जाहोजेनो मानो होननानै बुङोब्ला ओ बै गथ'आ बै बिमानिफ्रायसो गासै आखल आखुखौ जोनोम जाजेननाय लोगो लोगो ओ मोननो हायो दा बैफोर बिमाया जेन'बा आखल आखु मोजांब्लासो बा सोलों फोथायनि गियाना दङ'ब्लासो बै ओ बै बेनि फिसायाबो बे बिमानि आखल आखु गियान मोजां गियान बेखौ बुथुमनानै लानो हागोन आरो बियो बेबायदिनो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हागोन बा गावनि ओ केरियार दानाय औ बेयो मोजांङै दानो हागोन। बेबायदि आरो ओ दा ओ जेनाखि सोलोंथाइ बियो जेनाखि जोङो मोननै रोखोमनि होननानै बुंनो हायो जे फरमेल इडुकेसन एन नन फरमेल इडुकेस फरमेल इडुकेस होननानै बुङोबा जाय खौ जोङो ओ स्कुलनि गे ओ स्कुल ओ लाव सोलोंनाय जायो बा क्लास रुमाव सोलोंनाय जायो। ओ बेबायदि सोलोंनाया मोनसे कारिकुलामनि गेजेरजों जायो बा फराफारिनि गेजेरजों जायो। बे फराफारियाव गासै फरायसानि नांगौ बिथिं ओ ओ सोलों माबोरै सोलोंनाय गावनि मेलेमारि गोसोआरि देहायारि जौगानाय बेफोरनि सायाव गासै ओ आयदाफोरखौ सोसननानै होनाय जायो आरो नन फरमेल इडुकेसनाव बेबायदिनो बाहेरानिफ्राय सोलोंथाइ मोननाय जेरै हाय ओ जोङो सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय मा मा मावनाय जायो बा बै मावनायनि ओमफ्राय जोङो मा एक्सपिरियेन्स बा आयदियास मोननो हायो बैफोरनिफ्रायनो जोङो जोंनि गियाना फारियै जौगाबोयो आरो ओ
औ
दा बेबायदिनो जेनाखि सोलोंथाइया जोंनि जिउआवहाय गोबांथार आरो बिथिङाव हेफाजाब होयो दाथ' जोंनाहाय बे समावहाय जा समाबो जानानै फैबाय नोंथां। दा बिदि ओ बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'सै नामा?
औ दे जागोन दे औ